नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ देलाय बुंलाय आङो नै ओरैनो उन्दुग्लांना दं आरो
अ थिगानो ना नोंथां खबरफोरा?
खबराथ' मोजां आरो बिदिनो सा
अ होमबा दिनै जोङो माखासे आगरफोर बिनिफ्राय
औ जागोन दे लायरायनो हागोन
औ
औ
नोंथाङा बुंग्रोनो हागोन नामा?
औ ओ गाबगानाय बा आगर होननानै बुङो ब्लाथ' जोङो माने गोदोनि समखौ रायखांनांगोन। मानो होनब्ला गोदोनिफ्रायनो फैदों नैबे समसिम बे गाब गानाय गाब बेफोरो।
दा जोंनि बर' आइजोफोरा माने बिदिनो जोंनि बर' सुबुं फोरा मिथिंगाजों बिदि सोमोन्दो दं नालाय आरो थिङाव थानानै जिउ खुंबोदों दा बे हिसाबै माने जोंनि बर'हा हांखो माने बिदि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय दङ। दा बेबायदि माने जोंनि बर' आइजोफ्रा गोदोनिफ्रायनो गावनि जिखौ दाबोदों आरो दाबोनानै गानबोदों। आरो लोगोसे बायदि रं बिरं माने होबोदों आरो माने। दा जों मिथिनाय बादिब्ला माने बिसोरो बे गाबखोरखौ माने मि थिंगाव मोननाय जिहेथु माने बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ बेफोरनि निफ्राय माने बानायोमोन होननाय खोनादों आरो। मानो होनब्ला बिसोरनाव लेखा फरा गैयाब्लाबो जिहेथु बिथांमोना मिथिंगाजों गोरोबना था थानाय मोनसे गियान नलेजआ माने दंमोन आरो दा बिनि खायनो बिसोरो मा फिथाया मा कालार जायो, मा बिफाङा मा जायो, बे बेफोरनि बिसोरा आइदिया दंमोन। दा बिनिखायनो बिसोरो गावसोरनि दानाय जिआव जेन बिसोरो बिदि गाब गायोमोन आरो। जेरै गोसोम गाबनि थाखाय बिदि आमलाय फिथाइ, बेफोरखौ खौ बाहायोमोन बिसोरो। आरो बिदिनो माने गुबुन गुबुन गाब बिदि जायोमोन होननाय खोनादों आरो।
औ।
दा नोंथांङाबो एसे फोरमायनो हागोन।
औ नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय। माने गाब गानायनि बागै एसे नै आंबो जि एसे मि से बेखौनो फोरमायनोसै नोंथांनो। गोदो गोदाय जोंनि आजौ आजैमोननि समावहाय माने बेफोरबायदि
गोदान मुगानि बिगियानारि दाजिमजों बानायनाय बा गोदान मुगानि ओ बायदिसिना गाब गानायफोर गैयामोन। गोदोनि दिनाव जोङो मिथिंगायावनो मिथिंगानि बायदिसि मिथिंगायारि जिरादफोरजोंनो मोननाय बेफोरखौनो जोङो गाबगानो गोनां जायोमोन। बिफां लाइफां, बिबार, बायदिसिना बिलाइ, फिथाइ बेफोराव सोनारनानैनो खुन्दुाव मोजाङै गाबगाहोनो हायोमोन जोङो गोदो। ओ बे नोंथाङा बुंलांखाबाय आमलाइ बेबायदि माने देनानै सोमनानै दोनो हरसे। बिनि उनावहाय ओ फुङावहाय माने फुरा गोसोम गाब मोननो हायोमोन। लोगोसे माखासे बिफांनि गोथां गाबनि था
बिब्दिनो गोबां बायदिसिना गोजा गाबनि बे बि बिबारफोरखौहाय बाहायनो मोनोमोन गोजा गाबनि थाखाय। गोबां माने मिथिंगायारि बिफां लाइफांफोरनिफ्राय मोननाय फोरखौनो जोङो हो गाबगाहोनायखौ जोङो मिथिनो मोनोमोन लोगोसे जोङो आगर आखाइखौबो जोङो गोदो ओ‌‌श मोजाङैनो समायना रमायना बानायनाय बा एरनाय बेफोरखौ मिथिनो हायोमोन मानो होमबा गोदोनि आगरजों दानि आगरजों गोबां हो ओ रुजुजायै माने गोदोनिआ गोबां समायनासिन होननानै जोङो मिथिनो हायो नङा होमबा
औ नोंगौ
गोदोनिजों रावबो हाया होननानै हो मोननो हायो आरो गोदोनि दानाय गुनाबो आ जुदा जायो नङा होमबा आगरफोरखौबो जोङो नुनो मोनो गोदो मानि गोबां ओ आखाइजोंनो खस्थ' खालामनानै बर' आइजोफोरा एरोमोन दानि बायदि मेसिनावहाय जल थाब नो एरब्र'बनानै बिदि होनो हायामोन नाथाय गोदोनि दिनाव खस्थ' खालामनानै ओ गोबावजोंबाबो मोजाङै मोजां आगर आखाइ एरनानै दिहुनोमोन बा आगर एरोमोन जिफोरावहाय नङा होमबा
औ नोंगौ
आगरफोरखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि आगरफोरा गोबां ओ हाजो आगरानो जा दिंखिआ आगर बा बैग्रि बिबार आमफ्राय बिदिनो मुफुर आफा बेफोरबादि गोबां आगरफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो गोदोनि आरो बेफोरो आगरफ्रा सुबुंनि माने नोजोरखौ बोनो हानाय मोनसे गुन दङमोन नङा होमबा बेफोरखौनो ओ बर' सुबुंफोरा गाननानै माने जोबोर समायना रमायना नुनो नुयोमोन नङा होमबा नोंथांआबो एसे बुंनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथांआ जेखौ बुंलांबाय बे बेखौथ' जोंङो खोनाबोगासिनो
औ
ओ आमफाय लोगोसे बिदिनो गोबां माने आग गरायजों माने दायो मोनथिस'नोनो हाया माने खायफाखौ नामफोरखौबो जों मोनथिआ जोंनि एसे एनैल' मिथियो आरो
औ
दा बिदिनो गोबां उदि ओ मावजि आफाफोर बेफोरबादि आगरफोर दंमोन सिखिरि आगर आरो लोगोसे बिदिनो माने गोबां दंमोन आरो जाय जों आसाम बैसागो बैसागोनि जों सल' मिथियो बिसोरो गोबां जि दानायाव आखा फाखामोन बिसोर माने बिदिनो जिफोरखौ दायोमोन आरो लोगोसे बिसोर एक्सपार्टमोन आरो आरो जेब्ला बिसोरो जि दाबाय थायो बेट समाव बिसोरो जेब्ला अख्रांथिं दाउ बिरलाङो अब्ला बे दाउ बिरनायनि आगरबो नों एरोमोन
आरो बिसोर लोगोसे सिखिरिफोरा बिरफायोब्ला बाफायोब्ला बेफोरखौ माने एरदोमोन आरो बिसोर उम आमफ्राय बिदिनो गोबां हाजो आगर बेफोरखौ एरोमोन दा जों बेखौनो मोनथिनो हायो दिनै गोदोनि सुबुंफोरा बेफोर खामानिखौ मावबोनाय बिदिनो जोङो बि नुनो मोन्दों आरोुु दासिमबो आरो दिनै दानि सुबुंफोराबो माने बेफोरखौ मावनो नांगोन आगर खौ माने मोजाङै लाखिनांगोन नामफोरखौ मोनथिनांगोन आरो जिफोराव हायो माने एरखांनो नांगौ आरो जियाव एरखांनो हाबोला जोङो गोबां बि बिदिनो समायना नुगोन आरो बेयो मोनसे जोंनि सल' गोनां मोनसे जारिमिन बेखौ जोङो मोनथिगोन आरो गुबुन मानसि फोराबो आरो जोंनि थाखायबो बियो मोजां आरो इयुन जोलैनो थाखै आं बेखौनो सानो आरो लोगोसे बिदि जि दानायखौबो जोङो लाखिनो नांगोन दानि जि गोदान मुगानि मानसिफोरा जि दायोब्लासो माने जोंनि न'खरफोराव जों गाननो जोमनो मोनगोन मोजाङै नाथाय ब मेचिननिखौल' जों गाननाय जोमनाय खालामोब्ला माने जोंनि हारिमुनि जि फोर दानाय लुनायफोर गाहाय जानानै थालांगोन आरो गोमालांगोन आं बेखौनो सानो
आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायबावनो हागोन जि दानाय अ बेफोरनि सोमोन्दै
औ जोंनि बर' हारि बा गोदो गोदायनि आजै आज जै मोना जि दानायावहाय गोबां आखाद फाखामोन होननानै जोङो मिथिखायो मानो होनबा बिसोरो गोदोनिफ्रायनो जोंनि हारिमु खौ लाखिबोनायनि थाखायनो जोंनि बर' हारिया दायो हारिमुवाव जौ बानाय होननानै सिनायथि मोनो नङा होमबा
औ
जोङो गोदो मोनथिनाय बायदिब्ला माने जि दानो रोङाब्ला बर' आइजोखौ हाबा लाङा बेफोरबायदिबो जोङो खोथा खोनानो मोनोमोन नङा होमबा? बेखायनो बेफोरनि थाखायबो जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां आखा फाखा जेरावबो दानाय लुनायानो जा आलादा जुदा खामानियावनो जा फोराव माने गोबां आखा फाखा होननानै जों मिथिनो मोनखायो आरो लोगोसे दानाय लुनाया जोंनि हारिमुनिनो माने सिनायथिखा बेखौ जोङो लाखिखानांगौ लोगोसे बिसोरो जोंनि आजौ आजैमोना बेफोरखौ लाखिनायनि थाखाय जोङो दिनै मोजां सिनायथि मोनदों बेखायनो जोङो बे दानाय लुनायनि थाखायबो जोङो गोग्गाथाव गोग्गानानै लानो हायो नङा होमबा?
औ नोंगौ
बे आगर आखाइफोरखौहाय जोङो जुदि गोदोनि बायदियैनो दानि जुगावबो जोङो बेफोरखौहाय ओ लिरनानै बा मोजाङै इयुन जोलैफोरनि थाखाय मिथिहोनो थाखाय लाखियोब्ला माने मोजांसिन नि बाथ्रा होननानै जोङो साननो हागोन नङा होमबा।
औ‌ नो
बेखायनो जोङो बयबो माने जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय बा जोङो उनावहाय जोंनि हारि एबा जोंनि सिनायथिखौ लाखिलांनो थाखाय बे फोरखौहाय मोजाङैहाय आम जुथुमनानै बा मोजाङै बुथुमनानै दोननो नाजानांगौ बा गोमालांनो हमनायफोरखौ जोङो मोजाङै प्रिजार्भ खालामना दोननो हानाय बायदि खालामनांगौ नङा होमबा।
औ नोंगौ। थारैनो सैथो।
औ। अब्ला जोङो दिनैनि बे सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथुमनोसै नामा नोंथां।
औ जागोन दे।
औ गोजोनथों नोंथां।
दे गोजोनथों।